हेल' नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
आङो बिदिनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां
औ
नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ रायज्लायजागोन नोंथां
औ जोंना आयदाया जाहैबाय जेरै आइजोफोरनि जौगासारनाय जेरै जोंना गोदोनि आइजोफोराथ' जोंना गोबां गोबां माने बिदिनो गोग्लैसोना थानायमोन आरो नों बिदिनो नोंथाङा आइजोफोरनि गेजेरावहाय गोदोनि आरो दानि नोजोर होनानै माबायदि फाराग नुनो मोनदों बेनि बागै नोंथाङानो एसे गुवारै फोरमायनानै होग्रोदो
औ नोंथां गोदोनि बुङोब्लाथ' गोदोबो मा होनो नोंथां बिदिनो गोदो बांद्राय जौगानाय नङामोन थेवबो बिसोरो जिखिनि हायो बे खौ खामानिखौ मावोमोन थेवबो एसेबां दानि बायदि जौगानो हायामोन मानोना गोदोनिया औ गोबां माने न'खरफोराव गोरिब थायोमोन नालाय बिदिनो बिसोरो न'खरखौनो सालायनो गोनां जायोमोन नालाय न'खरनिफ्राय फारसेनिफ्राय न'खरखौनो नायखानो गोनां जायोमोन नालाय नोंथां बेनिखायनो बांद्राय माबायामोन आरो जौगानाय नङामोन आरो दानिया मा होनो दानियाथ' गोबां मा होनो गोदोनि आइजोफोरनिस्राय दानिया गोबां जौगाबाय औ दानिया मा होनो बिदिनो अमाफोरखौ मा होनो गोदो बांद्राय बिसोरो गोदोनि आइजोफोरा बांद्राय बोददि गोरोंबो नङामोन जानो हानाय आरो रोंद्रायामोनबो जानो हानाय औ दानिया माने अमाफोरखौ लायोब्लाबो दानि आइजोफोरा मासे मानै लाया बिदि बिदिनो अ मासे मानै औ बिदिनो गोबां लायो आरो बिदिनो अमाफोरखौ फिसा जाहोयो बिनिफ्राय आरो दा मा होनो बिदिनो आइजोफोरा गोबां माने गोरों जाहैबाय आरो नोंथां बिदिनो आरो फैसाफोरखौ गोबां खामानियावनो बिसोरो आरजिनो हायो मानोना बिदिनो बिसोरो इन्सटाग्रामफोराव रिल्स बानायनानै बिदिनो आरो इउटुबफोराव इउटुबार जानानै फैसा खामायो गोबाङानो आइजोफोरा बिनिफ्राय मा होनो बिदिनो फेसबुकआव भिडिय' हगारनानै बिदिनो गोबां ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरखौ भिडिअ' हगारनानै मोसानानै बेफोरखौनो मा होनो बिदि बिदिखौ खालामनानै माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां आरो दानिया मा होनो बिदिनो आइजोफोरा मेकाप आर्टिस् जायो सोरबा बिदिनो बिदिनो मा होनो सोरबाबा जि सिलायो सोरबा दाउ अमा लानानैनो बिदिनो गोबां माने दावगानो हानाय जाबाय आरो नोंथां बिदिनो मा होनो औ बिदिनो गोबाङानो माने गोरों जाबाय आरो नोंथां नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन नोंथां जोंना गोदोनि आरो दानि नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो माने आइजोफोरनि गेजेरावहाय गोबां माने फाराग नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंना गोदोनि आइ आइजोफोरा जेरै जोंना बिदिनो बेफार फालांगि माने एसेबां गैयामोन आरो नोंथां आरो जोंना बेफार फालांगि फालांगि खालामनायाव एसेबां बेफोरबायदि आवगायनाय नङामोन आइजोफोरा जोंनि जोंनि आइजोफोरा माने बर' आइजोफोरा गोदोनि जुगावहाय माने गोबां माने बिदिनो जाम्बि जाम्बियाव दङमोन आरो नोंथां जेरै जोंना लेखा फरायावबो लेखा फरायावबो गैखायामोन आरो बिदिनो जोंना जेरै लेखा लेखा फरायावथ' गैखायानो बिदिनो आरो जोंना जेरैहाय रुवाथि थालाबायनानै बिदिनो मावलाबायनानैसो माने जिउ खुंनायमोन नालाय नोंथां बिनिखायनो जोंना बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनो एबा
औ
नोंथां आरो बेनो आंना बुंनो थाङोब्ला जेरै गोदोनि गोदोनि जुगावहाय जोंना बिदिनो जेरैहाय जेरै हिनजावफोरखौ एबा आइजोफोरखौ माने बिदिनो लेखा फरायनाङा होननानै बिमा बिफाफोरा बुङोमोन आरो हिनजावनि फिसाया लेखा फरायनानै मा मोननो बिदि होननानै जोंनि माने आइजोफोरखौ माने बिदिनो फरायसुलिफोरखौ माने फरायनो होआमोन आरो बिसोर स्कुलाव थांनो होआमोन आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना जेरैहाय आथिखालावथ' जोंना गोबां गोबां जेरैहाय जौगासारनाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि जुगावहाय जेरैहाय बेफार फालांगि आइजो फोर बेफार फालांगि खालामनो थाङोब्ला बिदिनो जोंना हौवाफोरा बिदिनो गुबुन हारि फोरजों माने बिदिनो बमब्राय जागोन एबा बिदिनो लांखार जागोन होननानै माने एसेबां बाहेरनि न'निफ्राय माने बाहेराव ओंखारनो होआमोनोन आरो ना नोंथां बिदिनो माने न' सिङावनो थाबाय थानो होयोमोन मोन आरो बिदिनो न'नि खाम खामानिखौनो मावनांगौ जायोमोन जोंनि ओनसोलावथ' जोंना बेफोरबायदि रावबो न' सिङाव हाबसोनानै थानाय गैला नङा होमबा होनबा नोंथां आयजो फोरानो बिदिनो दाउ अमा फि फिनानै आरो बिदिनो बेफार फालांगि हमनानै माने गोबां बिदिनो खामानि मावनानै गोबां जौगासारबोनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नोंथां
जेरै जोंना आखाल जोंनि बर' आजोफोरा गोबां बिदिनो मैगं थाइगं जेरै ब्रयलार राननाय मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय बिदिनो माने गोबां माने बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै जोंना बर' आइजोफोरा माने रां खामायगासिनो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना जेरैहाय रां खामायनायनि अनगायैबो माने बिदिनो गोबां माने बिसोरो सैथान एबा बिदिनो सोलो गोनां जाबाय आरो जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालावहाय रावजोंबो मान बिसोरो थखाय जाला आरो बिसोरो बिदिनो रावनिबो सिङाव थाला जेरै जोंना हौवाफोरनि सिङावबो माने जोंनि बिमाफोरा हौवाफोरनि सिङावबो आइजोफोरा माने थालिया आरो नोंथां जेरै मानि थाखाय थालिया होननानै बुङोब्ला माने बिसोराबो रोंखा राखा जेरै बिसोराबो माने रां आरजिनो रोंनाय जाबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो बिसोर माने रावनिबो सिङाव नासयनानै रावनिबो सिङाव माने गादबनानै दोनजाला आरो नोंथां आरो जोंना जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै फरायसुलिफोराबो आथिखालनि मुगायाव हाय माने गोबां फरायसुलिफोरानो फरायनानै माने मोजां मोजां पारसेन्ट मोजां मोजां डिभिजन लाखिनानै माने बिदिनो गारि मथर बिदिनो आरो फैसा माने गोबां मोनदों आरो नोंथां माने बेवहाय माने लेखा फरायनायावबो जोंना फरायसुलि बा आइजोफोरासो बांसिन गोजौ थाखोआव गाखोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै जोंना फरायसुलिफोरासो मोजां पारसेन्ट लाखिनानै मोजां डिभिजन लाखिनानै गोजौ थाखोआव जा माने गाखोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो आरो जोंना इयुनावबो आइजोफोरा बिदिनो जोंना खामानि मावनायाव एबा बिदिनो लेखा फरायनायाव अरायसम माने गोजौ थाखोआव थांगोन आरो जोंना आइजोफोरा आथिखालाव गोबां दं बिदिनो डाक्टर इन्जिनियार बिदिनो माने आसाम कामानद बेफोरावबो माने गोबां बिदिनो सेलेक् जानानै खामानि माव गासिनो दङ आरो नोंथाङा आथिखालनि मुगायावहाय हौवाफोरा जा खामानि मावो बेखौनो माने जोंना हिनजावफोराबो मावो माने जोंना रां खामायो मावनो हायो बेखौ मानि हिनजावाव मा जोंना जोंना बर' आइजोफोरा गोबां मुखुब जानानै दं बिदिनो जों आसि फालांगि खालामनानैबो गोबां रां खामायगासिनो आइजोफोराहाय जोंनि आइजोफोरा बिदिनो आरो जोंना गोबां बिदिनो खामानिफोराव गोसो होथारनानै जोंना आइजो फोर खामानि मावबोगासिनो बिदिनो मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय लानानै गोबां फिसा बेनला बिदिनो दखान गलाफोर दखान होनानै साहा दखान होनानै बिदिनो बान दखान होनानै माने बिदिनो गोबां जोंना बर' आइजोफोरा गोबां दङ आरो नोंथां आरो आथिखाल थ जोंना नैे नैबे सोलिबाय थानाय बोथोरा जेरै गरम बोथोर बे गरम बोथोरावथ' जोंना जेरै आइजोफोरानो लामाफोराव बिदिनो जुस फानगासिनो जेरैहाय सिख्लाफोरानो जा बिमाफोरानो जा माने गोबां जुइस फाननायखौ जों नुनो मोनो माने जोंना आइजोफोरा माने गोजौ थाखोआव गाखोनानै दङ आरो बेफार फालांगि खालामनायावहाय आथिखालावहाय जोंना आइजोफोरा रावजोंबो थगायजाला बर' आइजोफोरा जेरै गोदोनि दिनावहाय जोंना बर' आइजोफोरखौ गोबां सुबुङानो थगायनो नागिरोमोन जाम्बि होननानै बिदिनो आरो गोबां सुबुंफोरा नासयनो नागिरोमोन नोंसोरो जेबो रोङा बिदि होननानै बुङोमोन आरो नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि बर' आइजोफोरखौ रावबो बेफोरबायदि दम होनानै एबा आइथिं सिङाव गाबदावनानै गाबथानानै माने रावबो दोननो हालिया आरो नोंथां मानो होननानै बुङोबला बिसोरो आरो बिदिनो जोंना लेखा फरानि बो जौगाखानाय आरो जोंना माने गोसोआवबो माने बिदि सालु जाबाय आरो बिदिनो सानना हनो रोंनाय गोरों जाबाय बेनिखायनो जोंना आथिखालनि मुगायाव रावबो रुवाथि थाना जााला नालाय नोंथां लेखा फरायनायाव बयबो गोसो होयो बिदिनो आरो गावबा गावनि आखायाव मोनसे नङा मोनसे जब थायो बिनिखायनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने रावनिबो सिङाव थाला माने गोबां जौगानाय आरो जोंना दा नैबे आथिखाल मुगायावहाय जोंना बर' आइजोफोरा गोबां जौगानाय जोंना गोदोनि दिनावहाय माने मैगं फालां मैगंफोरखौबो बर' आइजोफोरखौ माने बेफार खालामनाय नुवामोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालनि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना बर' बर' बिमाफोरखौसो गोबां माने बिदिनो मैगं थाइगं फाननायावथ' जोंना बुंनो नाङा माने जोङो बाजाराव थांबानो बर' बिमाफोरनि मैगं फाननायखौ जोङो माने नुखागोनसो नुखागोन आरो नोंथां बिसोरो बिदिनो हाग्रा बंग्रानिबो नङा बिदिनो बिसोर बायख'नानै फायखारिफोरनिफ्राय बायख'नानै एबा गावसोरबो फायखारि जानानै माने बिसोर गोजान गोजान बिसोर गुवाहाटिफोरावबो फाननो लांसै जोंना आथिखालावहाय माने गुवाहाटियावबो जोंहा आथिखालाव जोंनि बर' बिमाफोरा फाननो लांसै आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जाबाय नङा होमब्ला ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांजोंहाय आइजोफोरनि जौगासारनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां औ